औ।
गोजोन हर औ मोजां। मोजाङैनो दं।
औ मोजाङैनो दं। ओ नोंथाङा आङो नैयो ओरैनो बायजोआव बेरायग ग्लांनानै दं
औ औ
उम नोंथाङा दानाय लुनायनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा?
अ हागोन अ अ बर'नि दानाय लुनाय होनोब्ला बर'फोरा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बर' हिनजावफोरा गावनो आखाइजोंनो दानानै दानबोखायोमोन नाथाय दा एसे जेरै सोलायनायखौ नुनो मोन दों मानो होनोब्ला समजों खारफानो गोनां जायो गासिबो उम गोदो गोदाय बर' आइजो फोरा गावनो आखाइजों दानानै गानबोयोमोन जेरैबायदि बेफोराव जेरै गोसोम गाबनांगौ जायोबा गाबहोनै आरो गोजा गाब नांगौ जायोबा गुबुन गाबहोनानै बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइ मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै बर' आइजोफोरा गाबगाहोनानै आरो बायदि मैया आ गर एरनानै गावनो आखाइजों दानानै गानबोदोंमोन आरो बर' आइजोफोरा गोदो बिदि उम ब्लावस गानामोन बांसिनै सिमासो जोमनानै लायोमोन आरो। बर'फोरनि गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ' बर' बर' हौवाफोरा आरो जेरैबायदि गामसाखौनो गानो बर' हौवाफोराबो आरो बे बिसोरबो दा समजों लोगोसे खायसे खायसे द्रेसखौ सोलायनो हमबावबाय गाननायखौ जेरैबायदि लंपेन्ट सला बेफोरखौ गानबोनो हमबाय आरो बर' हिनजावफोराबो दा ब्लाउस गाननो हमबाय आरो। बेफोरनि अनगायै सुरिदारबो गानबोनो हमबाय अ आरो दानि दानाय लुनाय गोदोनि दानाय लुनाय होनोब्ला गोदो आखाइजोंनो दायोमोन। गावनो साल खुन्था गायनानै आगर एरनानै सोंनानै नाथाय दा जि सोंनायफोर फोरावबो मिं मिसिं फैनाय नुनो मोनबाय आरो दानाय लुनायावबो मिसिं फैनाय नुनो मोनबाय बेफोर गोनोखो मुगायाव गोदान गोदान मुवाफोरजों गावनि जिफोरखौ दाना लानाय दानो नुनो मोननाय जाबाय ‌। फोरनो बायदि बायदि ओ गोदोनि आरो दानि गोबां फारागबो नुनो मोनो गोदो आगरफोरखौ गावनि आखाइजोंनो एरोमोन नाथाय दा मिसिंजोंनो गासिबो खालामजोबनो हमबाय मानो होनोब्ला समनि आंखाल उम आखाइजों दायोबा सानसेयाव जों गोबां दिहुननो हाया आरो मिसिंजों दायोबा सानसेयावनो गोबां दिहुुननो हायो आरो दा दानि सुबुं अनजिमाया गोबां जाबोनो हमबाय बेखायनो मानोना सानसेयाव आखाइजों गांसे दानानै दिहुननो हायोब्ला थोस्लाबहैया गुबुनफोरनो बेफोरबायदि जाहोननि थाखाय मेसिंजों दानानै दिहुननाय जायो उम नोंथां नोंथांनि बादिब्ला बर'नि गामसा आरो गुबुन हारिनि दड्रेस बेफोरबायदि माबायदि फाराग नुनो मोनो?
आंनि बायदिब्ला गुबुन हारिनि गाननाय जोमनाय आरो जोंनि हारिनि गाननाय जोमनाय ड्रेस गामसाफोराव फारागखौ नायनो थाङोब्ला जोंनि हारियाव ओ आखाइजों दानायखौनो गोदो आखाइजों दाना गाननायखौ खौनोबांसिन नुनो मोनोन ओ बेफोर दानाय लुनाया बांसिन सिन जेनेबा ओ खुन्दुंफोरा खुन्दुंफोरखौ जों मिथिंगानिफ्रायनो दिुहुनोमोन ओ मिथिंगानिफ्राय मोन नाय ओ माबाया ओ जिरादानो होन जेरै एम्फौ फिनानै एम फौनिफ्राय दिुहुननाय बेफोरबायदिनो निफ्राय मोननाय बेफोरबायदि ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय जि ओ खुन्दुंफोरखौ जों गाबगानानै ओ जि दायोमोन नालाय बेफोरथ जोंनि माबा देहानि थाखाय मोजां जायोमोन देहानि थाखाय माने गोलोम बोथोराव गोलोम बोथोरावबो मोजां जायोमोन गोजां बोथोरावबो दुंब्रुदै लाखियोमोन नाथाय आथिखालाव ओ खायसे खायसे जेरै ओ पलेस्टारानो होन मा ओ गुबुन गुबुन बेफोरबायदि खुन्दुंफोरजों दानाय जिफोराव माने ओ गोलां गोजां बोथोरनि थाखाय बो साबजाथाव नङा गोलोम बोथोरनि थाखायबो साबजा गोथाव नङा जाहैयो दा बेफोरबायदियाव गोबां असुबिदा खौबो मोगा मोगि जानांगौ नाथाय बे फोरनि गेजेरावनो ओ सुबुंफोरा थाबनो जानायखौ नागिरदों जाहाथे बेफोरबायदि जों मिथिंगानिफ्राय खुन औ खुननिफ्राय दिहुननानै बा एम्फौ फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दिुहुननानै दानाय गाननाय बेफोरबायदियाव गोबां सम लायो दा बेखायनो ओ थाब नो जानाय बायदि बाय बाजारनिफ्राय बा हाथायनिफ्राय बायनानै मोननाय बेफोरबायदिखौ जों गानो दा गाननायावनो माने ओ गोबां समाव जोंनि बेफोर दानाय लुनायनि हारिमुवाबो गोमालांनो हमदों खायसे आगर आखाइफोरा जोंनि फ्राय गोमालांनो हमदों। खायसे गाननायजोमनाय फ्रा जों मिथियै जालांदों ओ गेदेरफोराबो जोंनो फोरोंलां ङाखै फोरोंलांनो माने ओ सम जादिया आरो फारसेथिं समनि आंखाल होननानै बुङोब्ला आथिखालाव सुबुंफोरा जेरै ओ आइजोफोरनि नाय आइजो फोरनो दख'ना दानानानै गाननायाव जेसेबां गोबाव नांगोन ओ बेसेबां गोबाव बेसेबां गोबाव बायनानै गाननायाव नांनाय नङा। स इनदास्ट्रिआव दहै ओ नोंथाङा बुंखांबाय दा मिनाव दानानै गाननाय होन्नानै दा दारिमिनाव गाननाय होननाय लोगो लोगोनो दारिमिनाव सानसेयावनो गांथाम गांब्रै गांबा दस खाना दा जों आरो जोंनि आखाइजों दानो थांबाथाय। सानसेयाव गांफाल' गांफा गाहामल' हायो बेफोरबायदियाव माने ओ गांफाबो हाया सानसेयाव दा बेफोरबायदियाव समनि गो गोबां माने खहा जालाङो दा मुलाम्फा नायनो थाङोब्ला ओ माबायानो गोदान बिथिङाव जों लानो हायो खिन्थु माने ओ मा खालामो बेखौ दोरोङारि महरै जोङो जि जिबायदि खुन्दुंखौ दिुहुनो जेनेबा ओ औ एम्फौनि फिथोबनिफ्रायनो होन खुननिफ्रायनो होन बेफोर दिहुननानै जोङो ओ बै गोदान आदबजों दारिम नाव गोदान आदबजों दानानै जाहा बे जोंनि आगरखौनो होनानै जोंनि सुबुंफोरानो बाहायोबा जोंनि थाखायनो मोजां जागोनखो सानो आरो। नोंथांनि बायदि बै गोजाम गोजाम ओ दानाय लुनायखौ जों हमथानानै माबोरै लाखिनो हागोन एसे बुंनो हागोन नामा?
अ गोदान दानाय गोजाम दानाय लुनायखौ होनदों ना नों
औ गोजाम गोजाम दानाय लुनायखौ गोदाम आदब गोजा गोजाम दानाय लुनायखौ गोदान आदबजों हमथानानै माबोरै लाखिनो हागोन जों
औ औ नोंथाङा दा जेरैबायदि बुंलांबाय बे मेसिनाव दानायावनो गोदोनि बायदि आखाइजों एरनाय आगरफोरखौ होनानै दानाय आरो गोदोनि जायखि जाया जिराद जेने जे जेबायदि खुन्दुं दानि जुगाव फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दिहुननायखौबो मेसिनजोंबो गोबां दिहुननो हाग्रा जाबाय नाथाय ओ एम्फौ फिसिग्रा मानसिफोरा दानिया खम जालांबाय बर'नियाव ओम जुदि बर बर' आइजोफोरा औ बर' आइजोफोरा जुदि ओ गा गासैबो जुदि गोबां रोखोमनि एम्फौ फिसियोबा गोबाङैनो एम्फौ फिसियोबा आरो बेखौ मि कि जों जुदि दानि गोनोखोआरि मुगायाव मेचिनफोर दिहुननाय बेफोरजों दिहु खुन्दुंखौ दिहुननानै लायोब्ला आरो गोबां रोखोम समनि गोदो गोदायनि आग अ जेरै थाइगिर बिबार दावराय मोख्रेब हाजो आगर बेफोर आगरफोरखौ जुदि बेफोर दख दख'नायाव आगरफोरखौ होयोब्ला दाबो बर' हारिनि बे बे ओ बेफोरखौ फोथांना लाखिनो हागोन होननानै सानो।
उम उम औ औ दा बेफोरबायदिखौ फोथांनानै लाखिनो नांगौबा जों माने ओ गावजों गावनि गेजेर रावनो बाहायलायनाया बांसिन जानांगोन जोंनि गेजेराव जिरादफोरखौबो बै दानानै दिुहुननाय बाहायनाया बांनांगोन।
बायनो नांगोन गासिबो
औ दा जोंनि गेजेरावनो सोरबा गामसा गाननो रोङा द ख'ना गाननो रोङा दा बेफोरबायदिया माने सोलायनानै गावनि हारिमुखौ बोजबफिननो रोंनांगोन दा बेफोरबायदि खालामबा सो जोंनि माने ओ गोजामनि जिबायदि दानाय लुनाय आगर आखाइफ्रा जोंनि गे जेराव थांनानै थागोन नङाब्लाथाय सानसे समाव माने बे फोरबायदि बाहायै बाहायै बाहाय माने बाहायियावनो बाहायियाव नो मोनसे समाव माने गोमा लांनो हागौ जोंनि
औ औ बिदिब्ला ओ नोंथाङा ओ जानाय लोंनायनि एसे बुंनो हागोन नामा जेरैबायदि
जानाय लोंनाय होनना ओ जानाय लोंनाय होननानै बुङोबाथ' जोङो ओ गिबि जानाय लोंनाय होनना बुङो जोङो अनलाजों दाउ सबायजों साम औ नारजिजों अमा ओ बेफोरबायदिनो ओ गोबां रोखोमनि जानाय लोंनाय ओंख्रिफोरखौ मोननो हायो जों जेराव बर'फ्रा माने मोनसे आदब जोंल जों जाया एवफ्रामना जायो सावफ्रामना जायो ओ रोसि खालामना जायो गोबां रो खोमनि दा बेफोर जानाय लोंनायनि गेजेरजों बो जों माने ओ बर'नि गेजेराव माखासे बेराम आजारा खारनायखौबो नुनो मोनो माने बेराम आजार जाहांनाय फोराबो हामनाय जेरैहाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे जिरादफोर जेरै मानि मुनियानो होन खिफि बेन्दोंआनो होन नोर सिङानो होन ओ इदिनो बोर अन्थाइ बाजाबानो होन जायखौ बबेबा बबेबा जाय गायाव बोरमा आदारिबो होननानै बुङो
औ जोंनियावनो बोरमा दारि होनो
दा बेफोरखौ माने बाहायनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव जाहांनाय माखासे बेराम आजार जेरै उदै साख्रुबनाय बेफोरबायदिनो माखासे बेरामफोरा जोंनिफ्राय गानानै गालाङो आरो औ बेफोर
उम
जायनि थाखाय बे जोंनि जोंनि बर'फोरनाव माने गोद दोहाय बेराम आजारा जोबोर खम बिबांनि जायोमोन
औ
नाथाय आथिखालाव आरो बेफोरखौ बाहायनाया खम जाबोदों बांसिन एवफ्रामनानै जानाय थावजों जानाय बेफोर बांनायनि जाहोनाव ओ जोंनि देहायाव माने बेराम आजाराबो बां बांनायनिफ्राय बांबोदों बांनायनिफ्राय मोनबोदों आरो
अ नों नोंथाङा नोंथाङाथ' बायनो लोमजानाय बायदि गायो होननानै
औ
खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों खोनादों
हेलौ
औ खोनादों
अ नोंथांनि बायदिब्ला मा मोनसे जिरादखौ जायोब्ला मोजाङै लोमजानाया हामथारो
अ आंनि बायदिबाथ' माने माबा मोनसे जिरादखौ जानायनि गेजेरजों गासिबो बेरामा हामा नाथाय मोन साफ्रोमबो बेरामनि थाखाय गावबा गाव मोनसे मेडस माबा ओ थाहैयो जेरैहाय गुजुनायाव नायनो थाङोबा जोङो
उम। थुलुंसि बेजों थुलुंसिजों लोगोसे बेरे मोदै
औ बेफोरखौ मा बाहायोबाय फाथाय गुजुनाया गायो बिदिनो उदै साख्रुब साख्रायाव मानि मानिमुनि
मानिमुनि बिदै आरो मानिमुनि औ ओरैनोबो जायो फुं फुङाव औ।
सुमफ्रामनि बिजौ बेफोर जाबा औ बेफोरखौ जाबाथाय उदै सा साख्रुब साख्राबा खारो होननानै बुङो आरो। उम
बिदिब्ला जोंना समा जोब्बाय।
औ समा जोब्बाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय औ।